औ हेल'
औ औ खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां।
जोंहा बिदिब्ला सम दंब्ला बाथ्रा फावनि बागैनो रायज्लायनोसै नङा होमबा। बर'नि बाथ्रा फाव औ औ बाथ्रा फाव होनबाथ' नोंथाङाबो मिथि खायो नङा होनबा। दा दे नो थाङानो एसे फोरमायनानै होदो बाथ्रा भावा जेनेबा बर'नि बाथ्रा फावा मा मा दङ बेफोरख
औ औ जागोन औ ओ बाथ्रा फाव होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथियो जे बाथ्रा भावा मोनसे मोनसे बाथ्रा जाय बाथ्राखौ जों फोरमायोब्ला बे बाथ्राखौ फोरमायालासिनो गुबुन ओंथिखौसो फोरमायनाय जायो आरो जायखौ खायसे मानसि फोरा बे बेनि ओंथिखौ मिन्थियाबो जानो हागौ। नाथाय बे बाथ्रानि ओंथिया जाय बाथ्राखौ फोरमायनो ला-लादों बे ओंथिनि सोलायै गुबुन मोनसे ओंथिसो फोरमायो आरो जेरै ओम अनला खारियाव आगान थाया बे सोदोबाव जेरै जों मिथि मोनो अनला खारियाव आ गान थाया होननानै जों बयबो मिथिगौ नाथाय बे अनला खारैयाव आगान थायै बाथ्राखौनो जों गुबुन मोनसे बाथ्राखौसो फोरमायनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंबो बेखौ मिथिख खौ बिनि ओंखायनो आं नोंनाव ओ मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै बुंनो होनसै दा नोंथाङा बुंदो ओ मा होनोमोनलाय? गराय नुब्ला सिं बायो बे बाथ्रानि सोमोन्दै नोंथाङा आंनोसो फोरमायना होदो दे
औ ओ बे गराय नुब्ला सिं बायो बेबो मोनसे से बाथ्राखौनो नोंथां ओ जाय बाथ्राया जेनेबा गराइ नुबा सिं बायो बिनि ओंथिया गुबुन ओंथि फोरमायदों आ जेनेबा जोंना गराइखौ नुबा जोङोना सिं बायो बेनि ओंथिया बे नङा नों थां ओ बिनि ओंथिया गुबुन जेनेबा जोङो बेनि ओंथिया जाबाय जेनेबा जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों हो ओ बे दाबसे जायगायाव जों जेनेबा थाबायनानै थांगासिनो दङ ओ थाब थाबायनानै थाङासिनो दङ बे समावनो जुदि माबेबा मोनसे जेनेबा गारि बारि फिसाफोर फैबाय आमफ्रायो आरो जों बेखौ नुबाय जेनेबा ओमफ्राय जोंनि गोसोआ बे थाबायनानै थांनो जों आथिखालावथ थाबायनो बासाय नङा होनबा नोंथां? ओ बे थाबायनानै थांनाय समाव जों बिदि नुयोब्ला माने जों बेयाव थांनो गोसो जायो माने बेयाव गाखोनानै थांसै बिदि जायो आरोखि ना बेखौनो जेनेबा ओ बेजों थांबा जेनेबा साबसिन जेनेबा जोंना साबसिन मोनो थाबसिन मोनगोन ओ बेयाव गाखोनानै थांसै बिदि जायो आरोना खौनो होनदों आरो नोंथां आंनि बुजिनायाव बेनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथाङ औ औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों गोजोननाय मोनबाय दा जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओंथि फोरमायग्रा गोबां बाथ्राफोर दङ नोंथाङाबो मिथिगौ जेरै ना सान्दाया बिगुर गैया गलामनि फिसाया आखल गैया थुरि नुब्ला बाथ थि गारो जेरै थुरि नुब्ला बाथिगारो होननाया जोंनि बर'नि हाबाजों सोमोन्दो गोनां आरो ओ जाय सोरनिबा नख न'खराव हिनजाव नायनो थाङोब्ला बे बाथ्राखौ बै हिनजावनि न'ख न'खरनि सुबुंफोरनो बा बिमा बिफानि सिगाङाव बुंनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
बाथ्रानि ओंथिखौ आं बुंनो सानदों
औ औ दे फोरमायना होगोन
थुरि नुब्ला बाथिगारो होननाय बे बाथ्राखौ जों मोनसे गुबै बाथ्रा लानो हायो जेराव थु थुरि नुयो बै थुरिखौ जोङो ओ हासिब हानोबा मोनस से जोङो खोथिया खोथिया फुनाय समाव जोङो बे थोरिखौ हानानै खोथियाखौ खानो थाखाय जों बेखौ लाबोनाय जायो आरो दा बेखौ बाथि होननानै बुङ अब्ला जों बे बाथिया बे खानाय खानो थाखाय जों थोरैनिफ्राय लाबोयो बेखौनो बाथि होनना बु बुङो आरो दा बे बाथ्राखौ नाथाय बे नङाादि नाथाय बेखौ जों हाबानि बेलायावसो फोरमायनाय जायोआरो दा जोङो सोरनिबा नख न'खराव हिनजाव थायोब्ला हाबा जानो गोनां सोरबा सि क्लाबा देरफुनाय हिनजाव थायोब्ला जों बे न'खराव थांनानै बे हिनजावखौ रायथि हैैनाय समाव बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो। मानोना ओ बिसोरनि न'खराव सोरबा हिनजावा हाबा जानो बैसो जायोब्ला बे न'खराव नायहैनो लायो आरो रो दा बे बाथ्राखौनो ओ जोङो बे थुरि नुब्ला बाथिगारो होनो बे बाथ्राखौ
औ औ औ जोबोद मोजां नोंथां नों थाङा बे बेखेवनानै होनायनि थाखाय ओ आं दा मोनसे बुंनो सान्दों। ओ जेन'बाथ्रा बर'आव गोबां दं नोङा होनबा? बिनि गेजेरावनो आं मोनसेखौ बे होना होबावनोसै जेरै गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो। बेबो जोंना मोन जे गोजौआव मोफौ हायाव बाहागोआ जोंनि बर'नि मोनसे बाथ्रा फाव ओ बेनि ओंथिया जाहैबाय जेनेबा जों जे जि ओ जे जिनिसखौ मोननायनि सिगां माने आसा खालामबाय थानाय खानाय आरोखि ना नोंथां जेनेबा हमनानै लादो ओ जोंना माबा मोनसे ओ गोजौआव माबा मोनसे माबा दङ आरोखि ना जेनेबा हमनानै लादो ओ गोजौआव दंफांनि गोजौआव बिफांनि गोजौआव मासे हो जेनेबा ओ हमनानै लाबाय मासे मोफौ दङ आरोखि गोजौआव ओमफाय दा बे खौहाय जोङो बेखौ मा सानगासिनो जों ओ सासे मानसि गाहायाव दङ आमफाय बे गाहायाव थानाय सुबुङा बेखौहाय ओ बेखौ ओरै फैबा ओरै हमगोन ओरै लानानै थांगोन न'आव दोनहैगोन माबा बायदिसिना खालामगोन बेजोंहाय बेखौ फान फानगोन बा रां आरजिगोन बेफोरबायदि साननानै गोसोआव थाखाबाय थादों आरोखि ना बे मानसिया बे खो नुनाय लोगो लोगोनो आं बेख हमनानै न'आव लांगोन आं बेखौ बेदर जागोन बा नङा आं बेखौ फाननानै फैसा खामाय बेबाय मोफौआ मालाय दंफांनिफ्राय बाज्रुमनानै गुबुनजों खार बेलेगथिं हाग्रा बारियाव एब्रेलांबाय। अब्ला बे गाहायाव ओ जेनेब गोस ओ मानसिया सानबाय थाखानाय मानसिया बेखौ मोनासै बिनि साननाया ओरैनो था आरो बुं बेयाव फोरमायदों आरोना। नोंथांनि अबा हागो जेनेबा माबा मोनसे जिरादखौ मोननायनि सिगांनो गाव माबा मोनसे ओ साननानै बा ओ माबा खालामनानै लाबाय थाखानाय आरोखि ना नोंथां उम बेखौनो
औ नंगौ।
औ
औ नोंथां बुंनाया थारखौनो बुंदों ओ नों थांनिफ्राय खोनानो मोननानै मोजां मोनबाय। दा आङो आरोबाव गुब बुन दोंसे नोंथांनि सिगायाव बुंफोरनो लादों। ओ बेनो जाबाय। ओ जाबा जानानै लाय बिसिनाय। नोंथाङाबो खोनाबाय जानांगौ औ। जाबा जानानै लाय बिसि। सिनाय बे बाथ्राया नोंगौ थोंजोङै बाथ्रा बुङोब्ला जों जाखांनायनि उनाव लाइखौ बेसियो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
बिनि गुबै ओंथियानो जाबाय ओ सासे सुबुंजों बा सानै मानसिनि गेजेराव बिसोरो जोबोद लोगो। ओ गोबाव समनिफ्रायनो बिस सोर सानैजों गोरोबलायनानै खामानि मावबोदों जायै लोङै ज' ज' थाबोदों। नाथाय मोनसे। समाव बे गुबुन सासे लोगोआ बे सासे लोगोखौ। माखासे मोजां हेब फाजाब बा जानाय लोंनाय गोथाव। बायदिसिना जानाय लोंनायबो होदों। गोरोबनानै खामानि बेखौ हे फाजाब होबोदों। दा बे फेफी हेफ फाजाब मोनखांनायनि उनाव सासेया बै हेफाजाब होग्रा मानसिखौ। नागारनानै थाङो दा बे नागारनानै थांनायनि उनाव। बे हेफाजाब होनाय बिनिफ्राय जा हेफाजाब। मोनदोंमोन बेफोरखौ बावगारो आरो। दा बे बाथ्राखौ लानानै। जोङो जाबा जानानै लाय बिसिनाय बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो। दा बेखौनो। गुबै ओंथि होननानै हमनानै लानाय जायो आरो जोङो। आरो दा बेनि अनगायैबो जों गोबां मोनबावनो हायो। जेरै आबादजों। सोमोन्दो थानाय, बिफांजों सोमोन्दो थानाय। दाउ अमाजों सोमोन्दो। थानाय। बेबायदिनो गोबां दङो दा नोंथाङा जिखुनु मोनसे आंनो फोरमायनानै खोन्थाबावदो दे।
अ आं बावजोबलाय लांबायसो नोंथां। सिगाङावसो फरायनो मोन दोंमोन दा माने गोसोआव गैजोबलाय लांला उम बर'नि बाथ्राफावाथ' गोबाङानो दङ' औ औ ओम
खोनथानो बेनि बागै नोङो नोंथाङा बुंबानो जाबाय आरो ओम गोजौआव मो फौ हायाव सरि बेखौ होनखांबाय बिफां गोजौआव बारनाङो बेखौ गोन नामा?
उम बिफां गोजौआव बारनाङो ओहो हानाय नङा नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांनो
अ आं मोनसे गोसोआव फैदों नोंथां। औ औ दे नों फोरमायनानै होदो दे बुंग्रोदो दे उम ओंखारनाय खानस्रिया हाब नो रोङा होननाय मोनसे गोसोआव फैदों आङो नंगौना? ओ जेनेबा आरो मोनसे दंबावो ओ मोदोमनाय बिबार खौ दोनखुमानो हाया बे
औ नोंथाङा बिदिब्ला मोदोमना बिबारखौ दोनखुमानो हाया होननायनि बागैनो फोरमायनो होदो दे।
औ ओ जेनेबा मोदोमनाय बिबारखौ दोनखुमानो हाया होननायनि ओंथिखौ आं बुजिनायखौ आं फोरमायना होनोसै। जुदि जायाखैबा नोंथाङा बे खेवनानै होफिननो हागोन ओ जेनेबा सासे उम जेनेबा हमनानै लादो जेनेबा नोंना ओ जेनेबा मोनसे आनजाद हो बे ओ आं कनफिउसो जाजोब
नोंथाङानो बेखवना होदो दे।
औ औ जागोन ओ नोंथां बुंनाय आनजादनि बागैनो लानोसै। जोङो ओ सा सासे सुबुङा ओ बिथाङा फरायगासि दं आरो ओ जेब्ला बिथांनिया बिदिनो फरायबाय थादों नाथाय बिनि बागै जेबो मिनथियाखै आरो जेब्लासि जे समाव बिथांनि फराय नायनि मोजां रिजाल्ट फैगोन अब्ला बे रिजाल्टखौ बयबो मिनथिजोबगोन आरो बेखौ दोनखुमानो हानाय नङा ओ सासेनि उनाव सासे ए बेनो बास। थ्रायगोन आरो दा बेखौ आं बुंबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबाव सानदों जे मोजां मोनलायनायनि बेलायाव बे बाथ बाथ्राखौ बांसिन बुङो
औ नंगौ नोंथां औ।
सानै सेंग्रा-सिख्लाया मोजां मोनलायनो हागौ। बे समाव ओ बि सोरो सिरि सिरि गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायनो हागौ ना नाथाय बे सानसे समावब्लाबो सानसेब्लाबो बिसोर मोजां मोनलायनायखौ सुबुं गुबुन सुबुंफोराबो मिनथिगोन आरो। दा बिसोरो गाव सोनि मो मोजां मोननायखौबो जेसेबां सिरि सिरि राख'मानो नांदो नाजादो मोन दोनखोमानो नादोंमोन जेसेबां नाजा थेवबो बियो सानसे ओ सुबुंनि खोमायाव खोना फैगोन आरो दा बे बाथ्राखौनो जोङो मोदोमनाय बिबारखौ दोनखुमानो हाया होननानै बुंनाय जा
औ जोबोद मोजां नोंथां औ बेनो फैदो। ओ जेनेबा सिगांनो फरायनो मोनदोंमोन खिन्थु दा बावजोबबाय गोबाव जानायखाय ओमफ्राय नोंथाङा माखासे बेखेवबावनो नागिर दोंमोन दहाय जेनेबा बुंफिनदो दे नोंथां।
औ जागोन ओ बेजों लोगोसेनो बिफां गोजौआव बारनाङो बेबादि आंङो नोंथांखौ बु नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन बेनि ओंथियानो जाबाय बि बिफां गोजौआव बार नाङो बे नोंगौ जोङो थोंजोङैनो बुंनो थाङोब्ला बिफां गाहायनिफ्राय गोजौ बिफाङाव बांसिनै बारनांनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो मोनसे नखराव मोनसे नखरनि गेजेराव माबा मोनसे मोनसे नखरजों गुबुन मोनसे नखरनि गेजेराव मोनसे दावराव जादों आरो बे दावराव जानायनि नि उनाव हमनानै ला जोङो बिमा बिमा बिफा दङ बिफाफोर दङ बा फिसाफोर दङ दा बे दावरावा हम हनानै ला फिसा सानैनि गेजेराव जादों अब्ला बे फिसा सानैनि गेजेराव जानाय दायखौनो जोङो बिमा बिफाखौसो बुङो आरो दा बेखौनो बुंगोन नोंथांनि फिसाला खौ मोजाङै नाय नोंथाङानो मोजां दैदेननो हायाखै बे बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो दा बेफोरबायदि बुंनायावनो जों जोङो बिफां गोजौ होननानै बुंब्ला जों बे फिसाफोरनि बिमा बिफाखौ बुंनाय जाबाय बे खौनो बिफां गोजौ दा बिनि गथ दायनि सोलायै जोङो बिमा बिफाखौसो थोंजोङै हमनानै बुंनाय जायो आरो दा बेखौनो जोङो बिफां गोौआव बारनां होननानै बुजिनाय
औ जोबोद मोजां नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों बाय जोंनि रायज्लायनायनि समाबो जाबाय नोंथां बेखिनियावनो होमबा दोन्थनोसै गोजोननाय थाबाय औ